हेलौ अ' नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादो।
आदसा बोरै दं खबर सबर?
बिदिनो मोजाङावनो दं।
आतसा मानो दाथ' गोलोम बोथोरनि सिनो जाहैबाय मा होनो अखा बारा जा
औ अखा हाथ'खै दा नै दा गरम बिरादनो गरमजों दंफां सायावसो जिरनानै दं।
आदसा जोंखैबो अखा हानाया गारथ'बाय मानो बिदिनो हायो फुङाव होयो ओमफ्राय बेलासियाव सान्दुं दुंहैयो इदि जागासिनो दं।
अ होमबा बोथोरथ' एसे बोरै बाथार होमबा।
उम एसे सोलाय सोल' मा होनो बोथोरखौथ' मा बुंबावनो आजि खालि माहोनो दसेनो अखा होगोन दसेनो सान्दुं नांगोन बेखौ बुंनाया आरो मोजां मोजाङै। बेन बेलामाव नायोबा नोंथाङा फ्रिबा मा होनो दसे नोंजों सावरायनोसै नामा?
अ सावरायनो हागोन सावरायनो।
अ माने आं बेखौनो बुंसै जानो बे मा होनो जों गोदो माने नाफाम मोनजाबोयोमोन ना जाय मानोे दाबोथ' मोनजाबाय थायोना ओ उम बिनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै नामा नाफामखौ खौ बोरै बानायो आरो मा मा नाजों बानायनो हायो बेनि सोमोन्दै आं बुंलांसै खोमा दां।
औ नोंथां बिदिबाथ' बिराद जोबोद मोजां।
उम नाफाम होनना बुङोब्ला जों गिबियाव नाखौ नांग्रोगौ जायो जों नाफाम बानायनो थाखाय। बेनि बेलायाव जों नाफामखौ जों औवा हासुं जाय औवा हासुं होनो गान थि गोनां फारसे गान्थि गोनां आरो फारसेखौ हास'ना लायो बिनि थिङाव नायोब्ला जों औवा समखौ नांगौ इम्परटेन्ट जाय मा होनो जोंना नाफाम बानायनायाव हेफाजाब होयो नाफाम होनोब्ला जों गुबुन गुबुन नाखौ बायनो हायो। जायो मा होनो नामै नामावा नासाय बिदिनो ना फिथिख्रि आरो बिनि बिथिङाव नायबा नाफोरा इदिनो मोननै मोनथाम मा होनो मोनसेखो ना नाखौनो खनसेनो बानाय जोबो गुबुन गुबुन जेन बे ना जों नास्रायजों ना मावा एबा नाफिथिग्रि इदि लगायनानै बानाय बानायनायखौ जों ननो मोना मानोना उम ओ गुबुन गुबुन नानि गुबुन गुबुन रोखोम थायो जाय माहोनो नाया अबावबा थाब सेवो आरो गुबुना थाब सेवा। बिनि बिथिङाव नायोब्ला जों नाफोरखौ मोनसे मोनसे रोखोमनिनो जांगौ आरो जाय जों नाफाम बानायनायनि थाखाय जों नाफाम बानायनायनि गि आव नाखौ लाग्रोनांगोन जाय जोंनि खौ फोराननानै दोनो फोराननानै रानहोग्रोनांगोन। आरो ओमफ्राय बेखौ मा होनो न'आव मोननाय माखासे हे मा होनो मस्ला मस्लि बाहायो जों जेरै मगा दुन्दिया थास' मोदोमग्रा थास' बै थास' मा होन थास' होनो बिखौ आं बांद्राय मिथिया नामखौ बेफोरखौ बाहायो मा होनो हाइजें बिलाइफोरबो सोना होयो खायफा खायफा माने मोदोमनायनि थाखाय। बेफोरखौ नु नुयो ओमफ्राय बेखौ लानानै जों जों उवालाव देनाय नुयो उवालाव देनानै एसे जाहाथे नाया एसे बिनि मस्ला बा मोदोमनायफ्रा मा होनो हाबनायनि नायाव बेखौ देग्रोनानै लायो जों बेहाय जों उनावहाय जों नाखौ हाननानै औवा हासुङाव सोयो जाय माने औवा हासुं बेनि थाखाय ना सोनो थाखाय बानायना लादोंमोन बेफोरखौ सोनानै लादो उनावहाय मा होनो ना उनावहाय सब बेनि औवा हासुंखौ सफा होथेनांगौ। जाय मा होनो बार हाबनो हायिनि थाखाय। मानोना ना-नाफाम बानायनायाव बार हाबबाय जेनेबा माबाफोर जानानै गल्बंजों बार हाबोबा नाफामा सेवो। जाय सेवबा मा होनो गो नाफामा जाजाया। सेवबाय होनबाथाय बेहाय मानो एम्फौ दैनाय मालानो एम्फौ दैलाङो बेखौ जों मा होनो बुंनो हाया बे बिनि बिथिङाव नायोबा जों नाफाम बानायबा गोबां मा होनो साननांगौ जायो जाय माने खामानिखौ जों मावो मा होनो दसेनो जाया बेखौ मोनसेनिफ्राय मोनसे फारि फारि मावलांनांगौ जाय मा होनो। बेखौ सफा सफा होथेनायाव जों मोजाङै रोखोमै सफा होथेनांगौ। जाय मा होने सफा होथेनायाव जों माबा बाहायो बेहाय मा होनो लेखा होनानै जायो माने हाथ'फ्लाबो होनाय नुनो मोनो हाथफ्ला होथेनानै आरो बिनि उनाव हो आरो होसिनानै आरो बिनि उनाव माखासे सफा होयो जाय माने जिगाबनि सफा जिगाबनि स बानायनानै होयो जाय मा होनो बार हाबनो हायि। बिनि उनाव आरो प्लास्टिकजों खाथेनानै
ओ।
बेनि उनाव टिपजों खाथेनानै दोनबावो। जाय मा होनो जाय मा होनो बेखौ बार हाबनो हायि खालामो आरो। जायो माने नाफाम बानायनायाव बार हाबबाथाय गाज्रि जायो नालाय नाफामा। बेनि थाखायनो जों बेखौ एसे मोजाङै बानायो। जाय मा होनो
औ।
बाहायथाव मा होनो बानायनानै दोननानै ओरैनो गाज्रि जायालासे थां गाज्रि जानानै थाङि। बिनि बिथिङाव नायोब्ला जों आरो नाफामा दाथ' मार्केटआव गोबां दाम।
औ दा गोबां बानायनायखौ नुनो मोनला नोंथां जोबोद खम जालांबाय। नाफाम बानायनाय आरो नाफोरखौबो मोननो थां-थांलाना खम जालांबाय नाफोराबो।
सिगांनि बायदि एभेलेबोेल मोनला। सिगां
उम।
उम।
बिनि थाखायनो नाफामनि बिबाङावबो बेसेनाबो बारा जाबाय बेखौ आं सानो।
माने जों आरो नाफाम आथ' प्राइसआ मार्केटव गोबां दाम मा होनो बियो मा होनो सुङा मोनसेयावनो ओ सेरोजा गाहाम थाङो सेजौ बाजि गाहाम थाङो। सेरोजा बाजौ थाङो। बेनि दामफ्राथ' गोबां दाम मा होनो मा होनो बे नाफामा बर'नि मोनसे जाग्रा माने ट्रेडिसनेल होननानै बुंनो हायो जाय मा होनो बर'फ्रा जानो मोजां मोनो। बिनि बिथिंआव नायोब्ला नाफामखौ मा होनो माखासे ओंख्रियावबो होनानै जानो मोननाय नुनो मोनो जाय मा होनो सबाय ओंख्रियाव होननानै जानो मोनो बेनि अनगायबो जों नाफा मखौ गाव मानोना बाथोन गोजा जानाय नुयो। नुनो मोनो। आरो बिनि अनगायै जों बुंनो हाबावदि नाफाम नाया नाफाम बाननायाव जों मोनसेल' नाखौ बानायनो हायो जाय मा होनो बानायनाय समाव मा होनो गुबुन गुबुन रोखोमनि ना लगाय देफानाय बानायनायखौ नुनो मोना। जाय बानायनायबो जाखाया बे बिदि बानायबा मा होनो मा होनो गाज्रि जायो नाफामा।
औ।
पिट नायोब्ला मानो आरो जों बुंनो हागौदि नाफामा मोनसे बर'नि जाग्रा खाजा जायो जों बयबो बर' बर' मानसिफ्रा जायो बिनि बिथिंङाव नायब्ला आरो गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो जायो बेखौ जों बुंनो हागोन मा होनो आरो जों आरो नोंथाङा नाफामखौ जाफेरदोंना जाफेराखै
जा-जाबाय नोंथां जाबाय जे मावावनाया बिदिनो जों बर'फोरनि थाखायथ' जों जोबोद गोथाव मोनो। नाथाय गुबुन जाथि फ्रा बेखौ बांद्राय जाया बा थावनाय मोना बेखौ मोनामनाय मोनो सेवनाय होनो। खिन्थु जों बर'फ्रा बेखौ बिराद गोथाव मोनो आरोना।
आटचा ओम बेनि बेलायाव नायोबा नाफ-नाफामा एसे गोखासो जायो जाय मा होनो खाथो खाथो फेसेवनाय जाहैबायना। उम।
गोथाव आरो ना गोथाव मोनो बर'फोरनि थाखाय बेयो मोनसे मा होननांगौ बाथोन
ओ जाय मा होनो नाफामनि बिथिङाव नायोब्ला जों माखासे गोबां मा होनो बाथ्राफोर हाबना थायो जाय मा होनो बेखौ मा होनो खायफा मा होनो आरामानो दोननानै उनावहाय इखौ खायफा एयफा एव फिननानै जानो जानो सानो जाय मा होनो मा होनो बोरैबा मोनो जायो मुगैनाय बायदि मोननानै जों एव फिनाय जाफिनायखौ नुयो खायफा ओरैनो गोथाङैनो जानाय मा होनो जाबाथाय नाफाम जाबाथाय एखौडाइरेक्ट गोथाङैनो संनानै जानायखौ नुनो मोनो बिथिंङाव नायब्ला आरो बुंनो हाबावगोनदि जों नाफामा नाफाम बानायनायाव ए एथबां खस्थ'बो नाङा जायो जों बानायबाय थानो हायो मा होनो न'फ्राव मा होनो थो जाय मानो गोलोम बोथोर गोजां बोथोर मोननै सिगाङाव बानाय जायो गोलोम बोथोराव आव बानायनानै जों गोजां बोथोराव मोनजाहैनाय जायो मान नाखौ मा होनो गोलोम बोथोर सिजोनाव मोननानै गोजां बोथोराव गोमाहैयो बेफोरो नाफोरखौ जों बानाय खो नुनो मोना र' आरो नोंथाङा आरो नाफामनि सोमोन्दै माबाफोर सोंनो गोसोबा आंनाव सोंनो हाबावगोन आं मिथिनायखौ बुंनो हागोन
ओ नाफाम बानायनो थाखाय माने बेसेबां गोबाव सम लायो माने नाफाम बानानाय समाव जेनेबा दसेनो जायो बानायनाय समाव खिन्थु बेखौ जाजानायसिबां हांलागै दोननानै बेसे गोबाव नांगौ बेखौ आं मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां ओमफ्राय
आदसा नाफाम बानायनायाव जेनबा जों बानायनायाव एथ' गोबां सम नाङा नाथाय बेखौ फेसेवनानै बानायनाय जायो नालाय बेखौ जों गोबाव सम नांगौ जाय मा होनो फेसेवनो थाखाय जों मास मोननैखौ हमनानै ला नों पियर नों नाफाम जानोबा मास मोननै मास मोनथाम बिदिनो सोरहाबा गोबाव समदोनो जाय मानो फेसेवनानै जायो जाय माहोनो मोदोमनायाबो हाबाबना थायो बेनो मस्ला मस्लि बोनाय जाहैबाय नालाय बेनि सोमोन्दै आरो नाफामा नाफाम बानायनायाव जों से मा होनो रोंग्रा रोंखानाय जेनेबा बानायफेरनाय एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि सो बानाय होना बानाय होखायो जेनेबा न'फ्रावबो बानाय बिदि ग सोर बानाय जायो नों रोङा फमाबा जेनेबा नाफनानैबा बेहाय जाया मानोना गोबां रोखोमनि माबा थायो बेहाय आरो सफा माथेनायफोरखौबो रोंनांगोन ज म बेहाय माने सह माथिनाय जायाबाथाय आरो बार हाबनानै ना मा गाज्रि जायो बिनि बिथिङाव जों मोजाङै नोजोर होनांगौ जायो आरो जों आरो बुंनो हागौदि नाफामनि सोमोन्दै बे नाफामखौ बानायनाय समाव एसे सान्दुंआव फोरानस्रनानै दोननांगौ बिदिनो एसे एथमक सान्दुं नांलाया जेनेबा स ससे सान्दुं एसे सान्दुं होननानै उनाव बोखारनाय बिदि खालामनांगौ नङाबा नाफामनि बिथिङाव माने बे फोरोंसोयालासिनो ओरैनो दोनथाबबाय थायोब्ला बे आरो जोदोबनानै थ जोदोबनानै थायो साययाव थाबाय थायोब्ला आरो
नों मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों माने नाफामखौ माने गाव गोजायैल' जाजायो ना बेलेग ओंख्रिफ्रोराव होनानै जाजायो बेखौ सोंनो सानदोंमोन आं
सिगांवनो बुंलांखादोंदि आं नाफामखौ जों सबाय ओंख्रिजोंबो जानाय नुनो मोनो आरो खायफा मा होनो बाथ ओ सोललानोबो जायनायनुयो ओंख्रि बेलेग ओंख्रिजों जाफानाय
ओम
फोरनि बिथिङाव जों नाफामखौ गुबुना गुबुन रोखोमनि जायो लेखाय बा बेलेग दननि जायो सोरबाबा मैथायाव होनानै जानायखौ नुनो मोनो ओ र बेखौनो बुंनो सानो सानो आरो आरो नोंनि सोंनायनि फिननायाव
उ औ औ नोंथां नंगौ
आरो नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुगैदों
मिथिनाया आं बेखिनिखौ मिथिनो लुबैदों आरो नोंथां इसिबां मिथिनांगौबा खोनानाया खोनाखांबाय सिगांफ्रानो खोनाबोगासिनो
होनोमबा नोंसोर न'खराव नाफाम बानायफेरगोन ना फेराखै जेनेबा नों
जोंहाथ' बानायफेराखै माने बेलेगनिफ्राय मोनजाफेरबाय
आदसा होनबा जोंनिया समाबो फैयै फैयै जोब सफैबाय आरो बिनि उनाव दोनथ'नोसै खोमा आरो नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय सम होनायनि थाखाय